हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादों ना आंनिखौ?
औ खोनादों दे नोंथां। नोंथाङा मा मा खालामगासिनो दं दा?
दा आंनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ औ।
औ आंबो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं। नोंथां ओमफ्राय बोथोरफोरा बोर' नोंथां नोंसोरनिथिं
बोथोराथ' दा बिराद सानदुं दुंदों नोंथां नोंसिनिथिंलाय
औ जोंनिथिंबो फुङाव एसे अखा हां हां जानानै दा सान्दुङा बिराद गोसा दुंदोंमोन आरो ना सानजौफुआव ओमफ्राय दा एसे खमायबाय
औ
ओमफ्राय आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादों आरो ना
औ नोंथां
माने जोंना दा आबहावाया बिराद गाज्रि जाबोगासिनो दं नालाय ओमफफ्राय माने बेफोरनि बागै एसे फंनैसो सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो ना
नोंथाङा एसे आबहावानि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन नोंथां
औ औ
दा जोंहा आबहावा बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं जोंखौ बेंखननानै थानाय जाय जोंनि जिउखौ एफेक्ट खालामो बेखौनो आबहावा बुंनाय जायो
औ
जेरै जों बार दै सान अखा इफोरो गासिबो ओ जोंनि जिउखौ गोहोम खोख्लैयो नङा हबा बेफोरखौनो आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो आबहावायाव मोननै रोखोमनि मोननै रोखोम जेनेबा थांनानै थानाय जिउ गोनां आरो जिउ गैयै बे बेजों मिलायनानै मोननैजों ज' आब हा होननानै बुङो आरो जेरै जिउ गोनाङाव जाहैबाय जों मानसि जायहा जिउ दङ बिफां लाइफां बेजों लोगोसे जिब जुनार जाय गासैबो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जायहा जिउ दङ बियो बाय'टिक आरो जायहा जिउआ जेरै बार दै साननि सोरां बेफोरथ' जिउ इसोरखौ एबायटिक होननानै बुङो आरो बिनिफ्राय आबहावाया जोंनि जिउआव मोनसे बिराद गिदिर बाहागो आरो जोंनि जिउनि आबहावाखाय आबहावाया गाज्रिब्ला जोंनि देहायावबो गोहोम गोग्लैगोन जोंनि देहाया गाज्रि जागोन आबहावाया मोजांब्ला जोंनि देहाया मोजाङैनो थागोन ओ बियो जाहैबाय जों आबहावाया ओ लिभिं लिभिं थिं आरो बाय'टिक आरो एबाय'टिकनि माबा रिलेसनसिप आरो सोमोन्दो जिउ गोनां आरो जिउ गैयैनि
उम
बिनिफ्राय ओ जिउ गैयि जिउ गोनां जेरै बिफां लाइफां इफोरो जोंनो ओ अक्सिजेन होयो जोंनि बिफां लाइफाङा जोंनो ओ थानो थाखाय थाखाय जायगा होयो माने जोंनो माने ओ दाउमा दाउसा जिब जुनार बेफोरनो ओ थानो जायगा होयो बिनिफ्राय बिफां लाइफाङानो जों अखायावबो हेफाजाब होयो बिफां लाइफां गैयाब्ला रानख्राव रानसि जायो बिनिफ्राय फ्राय आरो जोंनि दा ओ मानसिया सोरजिनाय जेरै ओ मानसिया सोरजिनाय आबहावा जेरै जों दा ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनानै दायो न' बां लुनो हमबाय बिल्डिं गिदिर गिदिर इन्डास द्रेसफोर बानायनो हमबाय ओ बेफोरो जोंनि आबहावायाव गोहोम खोख्लैयो आरो ओ बिनिफ्राय जेरै ट्रेसफोरनिफ्राय जेरै ओ वेस्ट दै गाज्रिफोर बेफोरखौ
औ औ
खहा लायो बिनिफ्रा
औ
ओ बिफां लाइफांखौ दानफायब्लाथ' जोंहा ओ बारहावाया गुबुंले जागोन नङा होमबा बा ओ उखुन्दै बियो जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामगोन प्लास्टिकफोर प्लास्टिकफोरखौ ओ सावोब्ला उखुन्दै ग'यो बियो जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो प्लास्टिकफोराथ' ओ हाजों हाजों गोरोबलांफिना बियो इदिनो थायो ओ ओमफ्रायो बिनिफ्राय ओ दैयावबोथ' गोबां जिब थायो नङा होमबा ना बायदिसिना एम्बु इफोरथ' दैयावनो माखासे ओ जिउ गोनां ओ जिउ गोनांफोरा थांनानै थायो बेफोरबो जेनेबा दैफोरखौ गाज्रि खालामोब्ला दाखोर दालाफोरखौ प्लास्टिक इफोरबायदि गारोब्ला जों जोंनि दैफोरा लेथ्रा जानानै ओ जों थां बिसो सोरखौ बेफोरावबो फिसा फिसा माइक्र' अर्गेनिजमफोर थायो नङा होमबा बेफोरबो थ' हेल्प खालामो ओ बेफोरो गाज्रि खालामो आरो ओ खहा लाबोयो दैफोरा गुबुंले जालांनो हमो
औ औ
बिनिफ्राय ओ ओ बिफां लाइफाङाथ' जोंनो जानाय जानायबो प्रभाइद खालामो जेरै जोङो फिसा फिसा मैगं थाइगं बेफोरबोथ' बिफां बेफोरबोथ' जोङो जानायाव बाहायो उम बेफो फोरखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ गोबां मेडिसिनफोरखौबो निफ्रायनो बानायो नङा होमबा। ओ लेखा बिलाइफोर खौबो लेखा बिलाइखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायो। फ्रायो जोङो ओ मोजाङै लाखिनो ट्राइ खालामनो खालामनांगौ आरो। गोग्गोयै लाखिनो ट्राइ खालामनांगौ जोङो बिफांफोरखौ दानफायोब्लाबो बि ओ गायफिन नांगौ बिनिफ्राय आरो ओ गारि मथरखौ सालायनायखौ एसे हायोब्ला खम खालामनांगौ आरो। बिनिफ्राय इन्डासस्ट्रिसफोरनिफ्राय बे ओ जाबोर दै गाज्रि बेफोरबायदि फैनायखौ जोङो दैफोराव आगारालासिनो जेनेबा बेलेग सलिउसन दंबा बेफोरखौ खालामोब्ला मोजां जायो आरो
औ ओ
ओ बिनिफ्राय आरो ओ रिसाइकोल खालामनांगौ बुस्थुफोरखौ बाहायफिननांगौ बियो जो जोंखौ ओ हेफाजाब खालामगोन आरो आबहावाखौ मोजाङै लोब्बा लाखिनायाव। ओ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथाङाथ' बुंजोबनानै होखाबाय माने आंबो एसे बुंना होनसै माने ओ जि मिन्थिगौ बेखौ बुंना हो बुंसै आरो ना आंबो नोंथां। दा नोंथाङा दि होनदोंमोन माने आबहावा माने जोंनि सोरगिदिं मा मा दं माने जेरै बार ओमफाय सानलाइट। ओमफ्राय बिदिनो दंफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखोनो होनो। होन्दों आरो ना नोंथाङाबो। ओमफ्राय जोंबो बिदिनो दा माने मानसिफोरा बेखौ माने एजुकेसोनफोरखौ माने ओल बुजिना लानांगौ आरो ना माने एडुकेट जानांगौ बेफोरनि बागै।
उम।
जोंथ' बिदि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय थाबा ओ माने जोंना प्रिथिबिआ नो माने धंस' जालांगोन आरोना। माने बिदि बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय थाबा बेनिखायनो जों बिदि एजुकेसन माने बिदिनो मानसिफोरखौ इडुकेट खालामनांगौ गासैबो रोंजोबा नालाय माने जेरै गामि फोराव थानाय मानसिफोरा बेफोरखौ बुजिनो हाया नालाय जेरै जों मा मा खालामनानै जों आबहावाखौ बासायनो हागौ बेफोरनि बागै जों एसे एवेरनेस प्रग्राम। बिदि टाइप। माबानांगौ आरो ना मानसिफोरनिसिम एडुकेट खालामनांगौ मानसि फोरखौ जे जोङो बांद्राय प्लास्टिकफोर बाहायनाङा। ओमफ्राय ओ जोङो बांसिनानो ओ माने जेरै नेचारनि बुस्थफोर खौ मोजाङै इउस खालामनांगौ आरो ना माने मिसएउस खालामनाङा जेरै जोंनि इसोरनि क्रियेसन्सफोरखौ जों डेमेज खालामनाङा बिदि टाइपनि बिफां लाइफांफोराथ' जोङो मानसिफोरखौ बिराद गोबाङानो दानफायो बिफां लाइफांफोरखौ
औ
ओमफ्राय बेफोरखौ जों खम खालामनांगौ आरो ना माने दानफाय खानाबाबोथ' माने सोलिया जोंना नाथाय दानफायनाय खौ खम खालामनांगौ आरोोना बिदिनो मानोना जोंना दंफां लाइफां बिफांजोंसो जों अक्सिजेन मोनो नालाय ओमफ्राय बे गैयाबानो अक्सिजेन गैयाबानो जोंनाथ' जों थांना थानो हाया
औ
ओमफ्राय जोङो बे प्लास्टिकसफोरखौ रिसाइकेल खालामनांग जेरै जों पटिकफोरखौ लाइक माने रिसाइकेल खालामनायनि मोनसे अपसन होननांगौ आरो ना जों जेरै जों बेनि ओमफ्राय आरो मोनसे आलादा बुस्थु बानायनो हानाय बिदि टाइपनि
औ
जेरै जोङो प्लास्टिक चेयार बेफोरखौ बानायनो हायो ओमफ्राय जों बेफोरखौ एयार पलिउसन होनोब्ला जोङो उम बेफोरखौ सावनानै बिनि थुङाफोरा जोंनि ओम सोरगिदिंनि एयारफोरखौ गाज्रि खालामो जेखौ जोङो माबायोब्ला हां लायोबा जोंना लांसफोरा गाज्रि जायो डेमेज जायो। ओमफ्राय बिदिनो गोबां जोंनि सिङाव माइक्र' प्लास्टिक्सफोर हाबोयो जोंनि देहा सिङाव बेबायदिनो जोंनि देहाखौ गाज्रि खालामो आरोना।
ओं
बेबायदिनो गोबां सिरियास प्रब्लेम जायो जोंना।
उम
ओमफ्राय बिदिनो जोङो माने उम गभारनमेन्टआ दा एसे उम माने स्टेपस लादों आर ना एवेरनेस प्रग्रामसफोर लाबोनानै बे एनभार नि बागै जेरै दंफां लाइफां गायनो होनाय बिदिफोर बाय बेफोरखौ खोनानानै मोजां नाङो आरो ना नोंथां जि बिसोरो स्टेप्स लादों होननानै जोंनि आबहावाखौ एसे बेटार कन्डिसनाव लाबोनो थाखाय
औ
बिदिनो आरोना ‌। दे होमबा नोंथांन' जोंना समाबो जाबाय। नोंथां नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय आरो ना नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
अ गोजोन।